औ दे।
खोनादों औ नोंथां।
नोंथाङा फन खालामनायनि जाहोना मामोन? नोंथां औ नोंथां आं ओरैनो दं दे।
औ आं फन खालामनायनि जाहोना जाहैबाय ओ जों बर' हारिमुनि बागै सावरायनो नागिरदों। सावराय जागोन ना नोंथां?
औ नोंथां सावरायनो हागोन दे। नोंथाङा फोरमायना होदो बिदिब्ला।
औ बिदिब्ला आंनो जागायनोसै ओ बर'नि हारिमु होननानै बुङोब्ला थ' जोंना ओ गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय जानाय लों नाय एबा थुनलाइ बायदिसिनाफोर फैयो नङा होमबा। गिबियावनो बर'फोरनि हारिमु होननानै बुङोब्ला बर' आइजो एबा हिनजावफोरा ओ जि दानाय लुनायाव जोबोद आखा फाखा नङा होमबा नोंथां? औ बर'फोरनि समाजाव मोनफ्रोमबो न'खराव खमैबो जरासे हिसान सालि नुनो मोनोमोन आरो गोदो ओमफ्राय दासिमबो नुनो मोना होननानै बुंनो हाया दासिमबो नुनो मोननाय जायो। बर' आइजोफोरा दख'ना आर'नाइ रेगे रेगां फालि साद्रि एबा फास्रा आरि दायो नङा होमबा नोंथां? बर' आइजोफोरा जि जोमफोराव ओ एरखांनाय आगर फोरखोनि बागै आं एसे बुंगोन। बर' आइजोफोरा दख'ना एबा आर'नाइ रेगे रेगां फालि एबा साद्रिफोराव एरखांनाय आगरफोरा जाबाय ओ दाब थु आगर फारौ मेगन मुफुराफा दावराय मो ख्रेब आरो थाइगिर बिबार ओ हाजो आगर आग आगर गुबै बायदि बायदि नङा होमबा नोंथां आरोबाव जोंना आर'नाइ दङ। बर'नि हारिमुनि नेरसोन हिसाबै नङा होमबा आर'नाइ खौ बर'फोरा मान बानायाव आरो सिफ मानसिफोरखौ सिबिनायनि नेरसोन महरै बाहायो नङा होमबा नोंथां । बेजों लोगोसे जोंना बर' आइजोफोरा दख'ना गानो आरो बर' हौवाफ्रा गामसा गानो हिनजाव फ्रा दखनाजों लोगोसे फालि एबा फास्रा लायो आरो हौवा फ्रा गामसा गानो एबा नांगौ जायोबा आर'नाइलाय नङा हबा बेजों लोगोसे जोंना बर'
थारैनो
न दंफायो नोंथां ओ मेथाइ रोजाबनाय आरो दामग्रा देग्रा बायदिसिना नङा होमबा नोंथां औ बिदिनो बर' फोरहाथ' जोंना गावनि आंगो मोसानाय मेथाइ रोजाबनाय दामग्रा देग्रा आगजुफोर दंङ नङा होमबा नों थां
औ नंगौ थारैनो
औ औ गोदोनिफ्रायनो जोंना बर'फोरनि गेजेराव मोसानाय रोजाबनाय दामानाय देनाय रिंगु दाम फिसा आरो बायदि महर-महरगिरिफोरनि बागै फरायनाय खोनानो मोन नंङा होनबा नोंथां आरोबाव ओ दामनाय देनायखौथ' जों मेगनजों नुखायो गावसोरबो जों बैसागु मोसानो ओंखारबा दामग्रा देग्रा मेथाइ गाननाय जोमनाय बायदि फोरखौ जों एसे एनला मोनथिखायो नङा होनबा नोंथां औ बिदिनो बर'नि मोसानायखौ आं मोनथिनायाव ओ मोनथाम बाहागोआव सरि बर'नि मेथाइफोरखौ आरोखि मेथाइफोरखौ मोनथाम बाहागो रानो होननानै मिथिनाय जादों आरो नोंथां ओ बेफोरनो जाहैबाय अ आं मोनथिनायाव आरज मेथाइ खुगा मेथाइ आरो गोदान मेथाइ आरो आर'ज मेथाइ नि गेजेराव बुंनो थाङोब्ला खेराइ आरज मोन्थोर रायसंनाय आर'जनो ओम नाय दाहानि मेथाइ बिदि होननानै खोनानो मोन एबा गोदो फरायनो मोनदों आरो नोंथां ओमफ्राय खुगा मेथाइफो रानो जाहैबाय बैसागु मेथाइ एबा हाबा मेथाइ एबा गथ' बुरखायनाय मेथाइ नङाब्ला बेखौ बखालि मेथाइबो होनो होननानै मिथिनाय जायो आरो नोंथां। ओमफ्राय गोदान मेथाइफोरबो दंङ नङा होमबा जोंना गोदान मेथाइ माने दासान्दि जा गोजा-गोदान देंखोजों रोजाबनाय मेथाइ फावथिनाय एबा सावथुन नि मेथाइ फोरनो बुंङो होननानै बुङो आरोखि ओमफ्राय बेफोर आयदायाव देंखो खबाम एबा गोदान गो दान आदब खान्थिजों आबुं नङा होमबा नोंसाव औ आरोबाव आं मोन थिनायाव बर'नि मोसानायखौ मोननै होननानै मिथिनाय जादों आरो नोंथां। मोनसे जाहैबाय गोजाम मोसानाय। मोनसे जाहैबाय गोदान मेट मोसानाय ओमफ्राय खेराइ ओ‌ खेराइ मोसानाय। बैसागु मोसानाय बायदिफोरखौ बर'नि गोजाम मोसानाय होनना मोनथिनाय जायो आं मिथिनाय बिदिब्ला ओमफ्राय बागुरुम्बा बारदै सिख्ला मोसानाय। ओमफ्राय दाउस्रि देलाय मोसानाय खेराइनि आदबबै दाजानाय बायदिसिना सुबुं मोसानायफो रखौ मोसानायनि खान्थिजों दाजानाय नालाय बेफोरखौ गोदान मोसानाय बुं बुंङो होननानै मिथिनामोननाय जादों आरो आं मोनथिनायाव ओमफ्राय जोंना बर' नि गाहाय दामग्रा देगजग्रा आगजुफोरानो जाहैबाय ओ खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना नङा होमबा आथिखालावथ' जोंना ओ मा होनो हारम'नियामबो लानानै मोसानाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ। बिदिनो लोगोसे जानाय लोंनायफोरबो थायो बर'नि हारिमुआव नङा होनबा नोंथां। औ नोंथाङा बर'नि हारिनि बागै एसे फोरमायबावनो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां बिदिनो जा नोंथाङा बुंलां खाबाय बिदिनो जोंनि बर' हारिमुवा बिदिनो जानाय लोंनाय बा दामनाय देनाय बिदिनो दा दानाय लुनाय बेफोरजोंनो बेरखाङो आरो जोंनि बर' हारिमुवा आरो बिनि गेजेरावबो जादों जे औ बिदिनो जानाय लोंनाय होनबा बर' हारिमुनि बिदिनो सिनायजाथाव होनबा बिदि अनला ओंख्रि बिदिनो सबाय ओंख्रि औ नारजि ओंख्रि, नाफाम। औवा मेवाइ बेफोरजोंनो जानाय लोंनायाबो औ जानाय लोंनायजोंबो मोनसे सिनायथि दं आरो जोंनि बर' हारिमुवा
नंगौ नोंथां।
औ नंगौ नोंथां आरो जोंनि जा गाननाय जोमनाय नोंथाङा बुंलां खाबाय जे जोंनि बर' हारिमुनि जा गाननाय जोमनायनि जेरै आगर। फोर बेफोरखौबो नोंथाङा फोरमायखालांबाय बिदिनो जोङो जा जोंनि बर' बिदिनो बैसागु फोरबो होननायबो मोनसे फालियो नङा होनबा नोंथां बे बैसागु बैसागु फोरबोआवबो जोङो बिदिनो बायदिसिना गाबनि सि जोम गाननानै जों मोसायो आरो जेरै बर' आइजोफोरा। गोमो दख'ना बिदन औ आर'नाइ गोजा फास्रा ब्लाउस गोजा। बिदि गानो आरो आरो बेजों लोगोसे खानायाव एबा खानाय खफायाव बिदिनो बिबार थुयो आरो फोथा गोजा। आसान गोजा बिदिनो गाननानै मोसायो आरो आरो हौवा साफोरा जादों बिदिनो गामसा गामसा गोथां आरो आर'नाइ गाब बायदिसिना गाब लायो आरो बिसोर बायदिसिना गाबनि लानानै मोसा जायो आरो औ औ औ नंगौ नोंथां आरो बिदिनो गिन्दि गस्लाबो आरो दाथ' दानि आथिखालावथ' बिदिनो आर'नाइनि गस्ला एबा गामसा बो ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां। औ बेफोरखौनो गाननानै बे दानि जुगाव बेफोरखौ बेखौबो गाननानै मोसानायखौ नुनो मोनो आरो जोङो।
नोंगौ नोंथां।
औ, नोंथां बिदिनो ओ, दा दानाय लुनायखौबो नोंथाङा बुंलांखादों बे ओ, फ्राय गासिबो नु फ्रम न'खराव जों नुफ्रामनो मोनो आरो बिदिनो हिसानसालिखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेयावनो जोङो गोदोनि ओमफ्राय जे आबै आबौमोना बिदिनो जा दखनायानो जा एबा इन्दिनि सियानो जा बा गामसा फालि बिदिनो बायदिसि बायदिसिना दानानै गानबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो
नंगौ नोंथां।
जोङो दा इन्दि सि होनबोला बेखौ जोङो गोदोनि आबै आबौमोना जा लाथा एम्फौ बेफोरखौ लानानै बा फिसिनानै बिफोरनिफ्राय जा ओंखारनाय जा फिथोब लाथा एम्फौनिफ्राय ओंखारनाय जा फिथोब बे फिथोबजों थावख्रि लुनानै बिदिनो जि-जोम दायोमोन आरो इन्दिनि। ओ, बे ओ, आथिखालनि जुगाव बे इन्दिनि जिया जोबोद ओ, औ, औ जोबोद बेसेन गोसा आरो बेफोर जिया गोदो बिदिनो न'नि इसानाव दानानै जोङो गानोमोन नाथाय ओ, दा समनि आंखालाव एबा जों खम समावनो दिहुननानै जोङो बिदिनो मिसिं आरिजों दिहुननानै जों गान्नायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
आरो औ औ नंगौ नोंथां नोंथाङा हायोबा एसे फोरमायना होबावजागोन आरो बर' जा जोंनि बर' हारिमुनि
औ जोंनाथ' बेवहाय बर'फोरनि औ औ जोंनाथ' बर'फोर होननानै बुङोबा आरोबाव बर'फोरनि एबा हिसानसालियाव बाहायजानाय आगजुफोर एबा जोंना जोंनि जानाय ओंख्रिखौ नोंथाङा बुंखादों जेरै नाफाम बाथोन नङा होन एबा हिसानसालियाव बाहायनाय आगजुफोर एबा जों गावसोरनो आखाइजों बानायनानै न'आव बाहायनाय आगजुफोर नङा होमबा? हालेवनाय माइ गायनाय आबाद बाइदिसिना बेफोरबो जोंनि हारिमुआव गोलैयो नङा होमबा? ओ, मा होनो जेरै जोंना ओ, औ हिसान दानो थाखाय हिसानाव नांगौ जानाय गान्दै, माखु गन, फाय ओ, मा होनो! गनस्रि बे बेफोरबो जोंना मोनसे जोंनि हारिनिनो मोनसे बाहागो जेरैहाय दाउ अमा फिसिनाय अमा फिसिनायाबोथ' जोंनि गंफ्रोमबो बर' न'खराव दं होननानैनो बुं यो, नङा होमबा नोंथां? औ अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय दाउ फिसिनाय बायदिसिनाजों लोगोसे ना गुरनाय नङा होमबा नोंथां? जौ सा, जौ बानो नायनाय जौआबोथ' बर' हारिमुनिनो बर'फोरनिनो मोनसे दोरोङारि लोंग्रा बेसाद नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ नंगौ थारैनो नोंथां
बेजों लोगोसे गायनाय फुनाय गाननाय जोमनायनि अनगायैबो जों बायदिसिना बेसादफोर बाहायो नङा होमबा? हालेवनायाव बाहायनाय नांगोल जुंगालि एबा माइ, माइखौ जेब्ला नानायाव जों खायो बे हुकेन बायदिसिना बेसादफ्राबो जोंनि बर' हारिमुनि मोनसे एंगार हायि बाहागो नङा होमबा जेरै बर'नि हाबाफोराव बाहायनाय बायदिसिना नेम खान्थिफोर बैराथिफोर थानाय एबा बारलाम्फा गोदोनि एबा बिबान लाबोनाय बेफोरबो बर' हारिमुनि मोनसे एंगार हायै बाहागो नङा होमबा नोंथां
औ थारैनो नंगौ नोंथां
अ बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय नोंथां दोन्थ'नोसै नामा
औ नोंथां नोंथांजों सावरायनो आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां औ नोंथांजों सावरायनो आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथांनिफ्राय आं बायदिसिना मोन मिथिना मोनबाय बिदिब्ला जोंनि राज सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथां गोजोन्थों
नोंगौ नोंथां गोजोननाय थाबाय।
औ